हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां खुलुमबाय नोंथां।
औ औ खुलुमबाय दहायनि जोंनिया सावरायनाया एसे ओ नेटवर्कि प्रब्लेम जादोंमोन नामा? हेल हेलौ
आं खोनादों खोनाफैदों।
अ से आङो नांथानाय खोनाबाय थादों आरो नोंनिखो से नांथा नांथा खोनाबाय थादों आङो। ओ
नोंगौ आं नोंथानिखौ खोनाफैदों नोंथां औ नोंथां औ औ।
अ अ ओ जोङो। माइ आबादनि सोमोन्दै रायज्लायदोंमोन नङा।
औ नोंथां नंगौ
औ जोङो बिदिनो माइ आबादफोरखौ जोङो गिबियाव जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो ओ माइखौ एसे ओ दैयाव जोङो सोमना दोननाय जायो आरो हरसेसो ओरैनो। जेनेबा बिनि माइनि जि गाजाया एसे ओंखारनाय बायदि। बेनिफ्राय जोङो बिनि अखानायै जोङो जेब्ला ओ जाय जायगायाव जोङो खोथिया फोगोन बे खोथियाफोद थ्रि थोलिखो जोङो मोसौ बा ट्रेक्टरफोरजों हालेवनानै जों साफा खालामना लायो हाब्रु खालामनानै खालाम। जे जोंनि माइलि माइद जोलै बेखो जोङो बेयाव मोजाङै सारनानै होनाय जायो आरो गासै फारफ्रोमथिंबो नायनानै जोङो। माइ जोलैखौ सारनानै होनाय जायो आरो। बिदिनो जोंनो बे ओ माइ जि जोङो खोथिया फोबाय बे खोथियाया जोंना ओ खमैब्लाबो ओ मास मोनसे बा मास मोननै गेजेराव जोङो फुनो हानाय जायो नङा होमबा?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
ओं बिदिनो जोङो जेब्ला देरगोन खोथियाया देरगोन अब्ला जोङो बे खोथियाखौ नायनानै जोङो फुनाय जायो आरो खोथियाखौ बेनिफ्राय फुनानै जोङो दुब्लिफोर बोथाराव जोंनि ओ हाफोरखौ जोङो मोजाङै ओ टेक्टरजों बा मोसौजों हालेवनानै जोङो बिदिनो ओ मोजाङै ओ गासैखौबो जोङो जिखिनि हा आबाद मावनो गोनां दङ बे हाफोरखौ जोङो मोजाङै टेक्टरफोर हालेवनानै जोङो ओ खार फा खालामना लानाय जायो आरो हाब्रु हाब्रु खा होमबा मोजाङै बेनिफ्राय जोङो माइ ओ खोथिया बा माइ गायनायखो। जोंङो बेनिफ्रायनो जागायलाङो बेदिनो जोंङो माइ आ थाखाय माखासे समनि गोनांथि जायो नङा होमबा? बेनिफ्राय नो ओ जेब्ला माइया देरगोन अब जोंनो माखासे जोंना हासारफोरनि गोनांथि जायो। मुलै हासार जाहाथे जोंनि माइ आबादा मोजां। जायो। आरो माइब फिथाइफोरा मोजाङैनो । थाय ओ मोजाङैनो थायो बा मोज जाङैनो जायो बेफोरबायदि जोङो ओ मा होनो मुलै होनाय जायो आरो माखासे भिटामिन्सफोर बा हासारफोरखो जोङो। ओ होनाय जायो आरो बिदिनो जोंनि माइफ्रा मोजाङैनो जायो
औ
खोब ओ बुरजायै जोङो दिहुननो हायो आरो माइखौ बेनिफ्राय जोङो बे माइ आबादजोंनो जोङो माखासे फालांगिफोर बो खालामनो हायो। ओ जेरैहाय ओ जोङो जेब्ला माइया
देरबाय देरनानै जेब्ला हानो सान सम जाबाय अब्ला जोङो बे माइ माइ आबादखौ माइखौ हानो थाखाय फाय जोङो माखासे ओ जन्थ्रफोर बाहायो गोदो समाव जोंहा जेबो मिसिननि बायदिस सिना गैयामोन नङा होमबा दा आथिखालाव अ थिख आथिखालनि मुगा दावगालु मुग बेयाव जोङ मिचिनारि माखासे बाहायो ओ जेरैहाय जोङो माइ हाग्रा मेसिन नङा होमबा बे माइ हाग्रा मिसिन बाहायो। रो आथिखालाव दासिमबो जोङो ओ माइखौ जोङो दासिमबो मानसि सिफोरानो हायो। गोबाङानो ओ खायसेफोरा ज खायसे फोरा मिचिन लानानै हानाय जायो मानो होनबा जोबोर खमनि आंखाल जायो नालाय। माइनि ओ जेब्ला माइया हानो सम जागोन अब्ला जोङो ओ मा ओ नेथ' जाया। जेब्लानो हानाय जायो अब्लानो गासै फारफ्रोमथिंजायबो बेनिखायनो जोङो मेसिनजों हानानै थाब थाबनो दिखांनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो नङा होमबा? आरो मोनसे खोथा बाव जोंहा जेब्ला माइ हाखांनानै लाना फैयो नआव ओ बेनिफ्राय ओ जोङो आगोलाव जों माइफोरखौ मोसौजों मारा होनानै जायोमोन गोदो समाव जोङो मोसौजों मारा होनो हायोमोन आथिखालावथ मोसौजों मारा होनो हाला दानिया ट्रेक्टरफोरजों मारा होनो हायो आरो जोंहा माइ मारा नाग्रा ओ ट्रेक्टर अंखारबाय। मेचिन अंखारबाय बे मेचिनजों जोङो माखासे ओ माखासे जोङो हानि ओ दस बिगा, पास बिगा बेफोरबायदि हानि माइफोर खौ जोङो थाबैनो से घन्टा, देर घन्टानि समावनो जोङो औ मा ओ मार होना जोबनो हायो आरो नङा होमबा औ फोजोबनो हायो। ओ दानि दावगालु मुगायाव बेनिखायनो बेफोरबायदि जोङो दिहुननानै लाबाय। लानानै बिदिनो जोङो माइफोरखौ ओ हाथाय बाजारफोराव जों लांनानै फानहरनो हायो। आरो माखासे गोजान गोजान जायगाफोराव जोङो दैथायहरनो हायो। बेफोरबायदिनो जोङो माइ आबादखौ मो ओ जोङो सुबुंफोरा माइ आबादजों थांनानै दं आरो फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नङा होमबा थां, ओ दानिया ओ नोंथांनिफ्राय आं थिनो लुबैबाय सोर नोंथांमोननि ओनसोलफोराव बेफोरबायदिनो माइ आबादफोरखौ माबायदि गायनाय जा जायो आरो मा मा माइ आबादखो मावनाय जायो नों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। दा जोंनि ओनसोलफोरावबो नोंथां माखासे आबादफोरखौ माने गोदोनि आदबै मावबाय थायाला सिनो दानि दावगालु माने बिदि दबैनो जोंनाब बो माखासे आबादफोरखौ मावनाय जायो।
औ
बेबायदि गोदान आदब जों मावनायनि था थाखाय जोङो आबादनिफ्राय माखासे ओ जों फसलफोरखौबो मोननो हायो जेरै माइनि बिथिङावनो जोङो गोदोनि समाव जोङो जेबो जोङो रासायनारि हासार बाहायाबालासिनो जिबियारि हासार बायनानै जोङो माइ आबादखौ मावनायाव जोङो से बिघा हायाव जोंङो माइखौ जोंङो जि मन जिनै मन बा खोब जायोबा जि थाम मन बेबायदि मोनोमोन नाथाय दानि माने गोदान आदबजों मावनायाव जोङो नार्सारिनिफ्राय मोज मोजां माइनि जोलै लाबोनानै बे माइनिफ्राय जोङो माने
औ
मोजां खोथिया दिहुननानै जा खोथिया फोबाय बेफोर खोथिया फोरा मोजाङैनो रजयोथ बे रासायनारि जोलैखौ अ लाबोनाय थाखाय नार्सारिनि जोलैखौ बिनिफ्राय जोङो माइखौ मोजां खा खालामनानै बेनिफ्राय जोंङो माइनि फसलखौ माने से बिघा हायावनो नै जि मन नैजिथाम मन बेफोरबायदि जोङो फसल मोननो हायो बेबायदि मोजां फसल मोननायनि थाखाय जोंनि माखासे माने नख'रफोरा ओ गोदोनि बाय बि माने थोब्ले माब्ले जानो गोनां जायाखै माने जेबोनि आंखाल गैयि बायदि ओ सोलिनो हादों आरो ओ नोंथां। ओ जोंनि जायगायाव बांसिन रन। जिद जमुना। बायषमुथि। बैफोरोर मासुरि बैफ बेफोरबायदि आबादखौ बांसिन मावो। नाथाय आङो माइसा माइ मायाव मावनायखौ जोंनि ओनसोलाव एसे खम नुनो मोनदों आरो
औ औ नंगौ नोंथां
जोंनि गो गोदोनि बादिब्ला माइसा माइखौ जोङो बर' नखरफोरा मावथारनांगौ जायो आरो। जाय माने बियो बर'नि दोरोमारि माने फोरबोजोंबो जोंनि माइसा माइआ बब्बा थायो नालाय
लोब्बा थानायाव नोंगौ
औ आंनि बादिब्ला माने जोंनि बर' न नख'रफोराव हायोबा माइसा मायखौ एसेब्लाबो माने गायनांगौ आरो माने बेयो जोंनि औ। बर हारिनि धोरोमजों लोब्बा गोनां माने बेयाव जोंनिया माइसा माइ गायो। ब्ला गसा लानाय जायोथ' बे गसा लानाय या जोंनि माने बर'नि गोदोनि जोंनि बर' हारिमुनि माने बिजाबफोर माख माखासे जायफोर गेदेमा फोरा लिरनानै गालांबाय बैफोर बिजाबफोराव जोङो। उननि गसा लानाय आगो लानाय नेेवन होनाय बेफोरबायदि माखासे धोरोमारि फोरबोआ तारमाने बै माइसा मायाव लोब्बा गोनां आरो। ओंखायनो हायोब्ला आंनि बादिब्ला। माइसा माय खौ जोंनि बखं बर' नख'रफोरा मावथारनांगौ आरो।
मावथारनांगौ औ नंगौ नोंथां बेनिफ्राय नोंथांमोन
गोबां माने जोङो मुलाम्फा मोननो हायो माने माइस माइनि बेसेना जेरै आयजु माइनि बेसे ने बाइसमुथि रनजितफोरनिख्रुइ एस सेब्लाबो बारासिन जोसा माइनि दामा जोंनिया गोबां माइब्रानिया आरो माइ थेंग्राय थेंग्राय माइखौथ जोंनि ओनसोलफोराव जोङो माने नुनो मोनासो होननानै बुंजासै आरो बिब्दि माने जोबोर माने जोंनि बे आबादखौ मावनाया माने सानफा एफा सानफा एफा
औ औ खमायलांसिनो ओं नोंथां गोदो जि जों माय आबाद मावनानै बेफोर गोदो समनि फोरा अ गैला जालांनो हमगासिनो। दं आरो नोंथांनाव दा अ गोदान गोदान गोदान माइ गोदान गोदान माइ आबाद बेफोरखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो।
मावनायखौ नुनो मोनो नों
औ नंगौ।
आरो बेनि अनगायै। औ नों
औ ओ जोंहा माइ मा होनो जोंहा जोसा माइ आरो माइब्रा माइ बेथ जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार।
गोनांथार नोंथां औ
औ बिनि बेसेनाबो जोबोर मोजां बिनि ओमफ्राय जों बेजों फिथा जानो हायो नङा होमबा जोङो मागो समफोराव मागो बो जेराव ओ फिथा सौराय जायो नङा होमबा बेनिखायनो जोङो ओ बेफोर माइफोरखौ जोङो गायनांगौ आरो नङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां। जोंना समाबो जाबाय अब्ला जों दोनै सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनिसै आंनो नोंथाङा ओ सम होनायनि थाखाय नों थांनिसिम आंनि गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों नोंथां ।
नोंथां दे गोजोनथों औ ।